हेलौ खोनाबायना?
औ खोनादों।
नोंथाङा फ्रिना लायरायनो हागोन ना आंजों?
औ हागोन।
औ अब्ला जोंहा मोनसे आयदानि सायाव लायरायनो आवगायसिगोन होनबा
औ नंगौ नोंथां।
औ
बे आयदायानो जाहैबाय आबहावा सोलायनाय।
औ।
आबहावा आबहावा सोलायनाय सायाव लायरायनो हागोन ना नोंथां?
ओं हागोन नोंथां।
औ आबहावा बुङोब्लाथ नोंथाङा मिनथिखागौ।
औ
उम दा जोंनि ओ जोंनि आबहावा होनब्ला जेनेबा जोंनि सुबुं समाज गासिबो जिब जुनारफोरखौ लानानै गोगगो ओ सुबुं अनजिमा थानाय आरो बिफां लाइफां थानाय गोगगो बारहावा थानाय बेफोरखौनो आबहावा बुङो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा आबहावाया माने आबहावाखौ माबायदि जोथोनै लाखिनांगौ नोंथाङाबो मिनथिखागौ नोंथां। आरो दा
जोंनि आबहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जाबोनायखौ नुनो थांगासिनो दङ दा दा जोंनि आबहावाया मारै मारै सोलायदों अब्ला होनोब्ला बिफां लाइफांखौ माने दानफायबाय आरो गोबां सुबुङानो दानफायो आरो फानहरो आरो हाग्रा सावो
औ
बेफोरजों लोगोसे आबहावायाबो गुबुंले जाबोनो हमबाय आरो बिफां लाइफां गैयैनि थाखाय जोंनि आबहावायाव आबहावाया माने अखा हानायफोरा खम जाबोनो हमदों
औ नंगौ नोंथां
औ आरो ओ आबहावा गुबुंले जानायखौबो गोबां रोखोम नुनो थांबाय आरो
औ औ नंगौ
दा ओ गोबां रोखोमनि दारिमिनारि इन्डास्ट्रि दारिमिनारि माने खारखाना गुबुंले खारखानाजों लोगोसे बेफोर जि उखुन्दै गाज्रि कार्बन डाइ अक्साइड बेफोर गेसफोरजों माने माने आबहावाया गुबुंले जानो हमगासिनो दङ।
औ
बांसिनानो जोंनि आसामावनो होनजायो जेनेबा नर्थ इस्टनि मादाव जोंनि आसामावबो गुबुंले जानायखौ नुनो थांगासिनो दं जायनि आबहावायाव बिदुङा गोबां सोमजिबाय। गरमा बांसिन जागासिनो दङ। दा गरमनि बिबाङाबो बांबोगासिनो सिनो दङ बेफोर आबहावा सोलायनायनि थाखाय जानायखौ नुनो थाङो।
ओम ओम नंगौ
जोङो गुवाहाटि बायदियाव गोबां बिबांनि बिदुंखौ बांबोनाय नुदों।
औ नंगौ नोंथां
आरो गुवाहाटिल' नङा जोंनि ओै गुबुन गुबुन जायगायावबो गामि ओनसोलावबो बिदुं बांबोनायखौ नुनो थांगासिनो दङ। आरो बेफोर आबहावा सोलायनायनि मोनसे बिदिन्थि होननानै आं सानो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो ओ
बेफोर जोंनि गुवाहाटि गोबां रोखोमनि माने दारिमिनारि माने कारखानाफोर दङ। ओं बेखौ नुदों आरो बेफोर थानायनि थाखाय आबहावाया गुबुंले जाबोदों आरो जोंनि खाथि खाला ओनसोलफ्रावबो ओ गोबां रोखोमनि फेस्टिभेलफोर जानायाव माने आबहावाखौ जोथोनै लाखिया। गारो प्लासटिक दाखोर दाला गारनायखौ जों आबहावाखौ जोथोन लाखिया बेफोरजोंबो गुबुंले जाबोनो हमदों बिफां लाइफां गैयैनि गैयैनि जाहोनजोंबो
औ
दा नोंथांमोननि साखाथि फाखाथियाव माबायदि सोलिगासिनो दं आबहावाया
औ आबहावा औ नंगौ नोंथां थारैनो खिन्थानो हागोन आबहावा होनोब्लाथ' जों गासैबो सुबुंफोरा मिथिखायो आरो आबहावाया जादों सुबुं अनजिमा एबा जिब जुनार दावसिन दावला गासै बिफां लाइ फांजों दैमा दैसाजों बानायजानाय मोनसे बेयो आबहावा आबहावा गुबुंले जानाय जाहोनानो जाबाय जोंना नोंथां सुबुं माहारिनिफ्रायनो जोंनिया आबहावा गुबुंले जानाया जाबोनो हमदों आरो जायनि जाहोनाव बेयाव सुबुं अनजिमायानो आरोना दायनिगिरिया मानो होनोब्ला
गाय औ
औ मानो होनोब्ला सुबुं अनजिमायाबो बांबोनो हमबाय आरो सेराव मेरावनो दाखोर दाला गारनायनि थाखाय एबा जोङो बे दाखोर दालायानो जों दैमा दैसायाव एबा बबावबा मा होनो दुब्लि फोथारफोराव मैला जाना थानानै बेफोरजोंबो जोंनि आब आबहावाया गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला ओ जोङो गुबुनखौ बुंनो थाङा जेबो जोंनिनो गुवाहाटी सहरफोराव नुनाय एबा बेफोरखौनो आं नोंथांनिसिम बुंनोसै गुवाहाटी सोहोराव गोदो गोदाय ओरैबायदिमोन माने गोदोर गोदोर कम्पानिफोरा एसे खममोन आरोना खममोन बेनि जाहोनाव एफाग्राब गोदो गोदाय गोदो गोदाय बिदि माबाया खममोन आरो ना आबहावा गुबुंले जानाया नाथाय गुवाहाटी सहराव दा ओरैबायदि जानो हमबाय आरो गामि ओनसोलफोरावबो ओरैबायदि जानो हमबाय माने गिदिर गिदिर कारखाना गिदिर गिदिर कम्पानि बेफोरबायदि लुनायजों जा उखुन्दै गबयो बेयो गोबोर गोबां मैला एबा बे मैलाजोंनो जोंनि आब फाङाव गोरोबना थानाय बारफोरजों फैफानानै जोंनि सुबुं सुबुं अनजिमाफोरनो मैला अक्सिजेन होनाय जायो बे अक्सिजेनखौ लायोब्लानो जोंनि देहाफोराबो गाज्रि जायो आरोना बिदिनो खाथि खाला खाथियोययंयय गुवाहाटिफोराव थाङोब्ला आरो नुनो मोनो खा थि खाथि खाथियावनो मोनसे दाबसे जायगायावनो दाबसे जायगायावनो माने गोबां खाथि खाथियावनो गिदिर गिदिर कम्पानि गोदोर गोदोर इन्डास्ट्रिखौ नुनो मोनो बिनि थाखायनो बेफोर आबहावा गुबुंले जानो हा जानो हमदों आरो जों आबहावा खौ गुबुननि जानायखौ हमथानो थाखाय नांगौ मा मा बुस्थुखौ बाहायब्ला जोंनि आंहावा गुबुंले जानायखौ एसेबाबो हमथानो हायो। हायो होनना बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो बिफां। बिफांखौ जोङनो नांथारगोन मानो होनब्ला बिफांनि जोङो ओ अक्सिजेन मोजां अक्सिजेन मोननो हायो। थाखायनो औ बेनिखायनो फांसे दंफांखौ दानायनि आगोलनो मारै हमथानो हायो होनोब्ला ओ आबहावाखौ गुबुंले जानायखौ मारै हम थानो हायो अब्ला बिदि जोङो फांसे दंफांखौ दानफायनायनि आगोलनो जोङो फांबा एबा सयदाल बेफोरबायदि बिफांखौ आगोलावनो गायग्रोना दोननांगोन गायग्रोना दोननानै बै बिफाङा जेब्ला थाम आरो ब्रै बोसोरनि उनाव एसे देरो अब्ला जोङो फांसे बिफां खौ दाननो हायो बे फांसे बिफाङाव फांसे बिफां दाननायनि बै फांबा एबा सयदाल बिफां दाननायाव एसेब्लाबो जोंनो बारहावा गुबुंले जानायखौ हमथानो एबा ओ ह हमथानो हायो आरो ना बिदि आबहावा गुबुंले जानाय खौ बिदिनो ओ जोङो गोदो गोदाय उम गोबां ओ लामा दथा दथिफोराव बिफां लाइफां फां नुनो मोनोमोन एबा गोबां ओ दंफांफोरबो थायोमोन खम दंफां दानोमोन नाथाय बे लामा दथाफोरावबो जों जोङो दाना दानि आथिखालाव जोङो ओ बा उम बिफांफोरखौ नुनो गैला आरो ना अबबा दाबसे जायगायाव बेयाव गोजान जायगायाव जोङो साइकेल सालायना थाङोब्ला एबा एसे मेंलुनाय बायदि दि एबा ओ बानाय मोनोब्ला जोङो जिरायथ'नो थाखाय खाय जोंङो बिफां सायाव जिरायोमोन ओ नाथाय दानि समाव दा आथिखालनि गु आथिखालनि जुगाव ओ बेफोर बायदि जिराय थनोबो ओ अबबा अबबा जायगायाव थाङोब्ला उम जिरायथ'नो थाखायबो बिफांखौ मोननो थाङा बायदिसो जाना फैबाय आरो मानो होनब्ला ओ बियो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे ओ जाबोनो हमदों मानो होनब्ला सु सुबुं अनजिमाया बांबाय थायो। नाथाय जोंनि हा हुफोरा हाफोरा बांबोनो हमा आरोना। सुबुं अनजिया बांनानै जोंनिया जा थानो थाखाय जायगा गैयि थाखाय जोङो ओ गोदिर गिदिर जा-जायगाफोरखौ दानस्रांनानै बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनानै जोङो मा खालामो? ओ बेयाव न' लुना थाहैनायनि थाखाय जोंनिया ओ आबहावा गुबुंलेयाबो सानो हमदों ओ बिदिनो
औ
जोङो बुंनो थाङोब्ला पाहार ओनसोलखौबो जोङो ओ ओ दानि जुगावबो गोद गिदिर मेसिन लगायनानैहाय ओ गारिफोरदों जिसिपि गारिफोरदों बेफोरखौबो सिफायनानै ओ दाननायनि थाखायनो एसे सुबुंनि थाखायनो ओ खहाबो जानो हमदो आर' खायफा खायफा जायगायाव। मानो होनोब्ला जोङो दा सुसियेल मेडियानि जुग जों नुनो मोनो निउसफोराव एबा मबाइलफोराव नुनो मोनो दि ओ बैफोरो जिब जिबि थानाय जायगाखौ जोङो फाहार ओनसोलखौ जोङो दानफायनानै एबा जावनानै जोङो बेहाव न' थाहैनाय एबा गिदिर गिदिर ओ बिल्डिं एबा ओ गिदिर गिदिर कम्पानि कारखाना मै बायदिसिना बाहायनायनि थाखाय बै ओ जे बे ओ पाहार ओनसोलाव थानाय जिब जुनार जेरै मैसौ औ मोसा मुफुर मै ओमफाय बिदिनो मैदेर बेफोरो थानो जायगा गैयिनि थाखाय जोंनि हालामाव फैनानैबो हालामाव फैनानै
अब्ला समाबो जोब्बाय नोंथां अब्ला एसेयावनो जोङो फोजोबनोसै नामा
औ नोंथां दे
औ गोजोन गोजोनथोंसै
गोजोन्थों